नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ मोजां खोनादों ना आंनिया माथोखौ।
औ मोजां खोनादों।
औ दे होमबा नोंथां जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो दे नोंथां।
औ ओमबा जों आयदा हिसाबै मा होनो खोमसि फोथायनाय, बा सुबुं फोथायनाय बेखौ लानानै सावरायनोसै खोमा नोंथां एसे।
अ सावराय जायो नोंथां।
औ औ। जोंनाथ' माने सुबुं फोथायनाय बा खोमसि सुबुं फोथायनाय होनना बुङोब्लाथ' नोंथां मिथिखायो जोंना गोदो गोदाइनिफ्रायनो माने जों जि खोनाबोदों जि खोनायो बेफोरखौ माने फोथायनानै जों माने माने सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो नोंथां खोमसि फोथायनाय बेफोरबायदि होनो। सुबुं फोथायनाय हिसाबै माने खोमसि फोथायनाय बेफोर माने जोंनि सुबुंनि गेजेराव दिनैसिमबो जों सोलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। माने गोदोनि समाव जेरैमोन आरो दिनैनि समावबो माने बैफोर खोमसि फोथायनाया दिनैसिमबो माने जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जोबनानै थाङाखै होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां। खोमसि फोथायनाय होनोब्ला माने जों नंथारि नंथारै जि माबाखौ बा माने बाथ्राफोरखौबा माने जों नंथारगौ होननानै फोथायनाय बेफोरखौहाय जों बुंनो हायो। नों जेनेबा सासे मानसिया माने सासे मानसिया जेनेबा माबा मोनसे मुलि बा बिदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिफोरखौहाय माने माने फाहामनो थाखाय सोरबा लोमजायोब्ला माने जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिफोरखौ माने हरोब्ला देनानै हरोब्ला। माने बैफोरफोरखौ माने सु खायसे सुबुङा माने मेगन सानानैबा मा होनो बैनि न'खरनि रां रुफा बा सम्पतिफोरखौ नोजोर होनानै माने बैनि बै सुबुंखौहाय माने गाज्रि मुं सुनानैहाय आरो मा गुबुननि सिगाङाव बा अजा बा दायना बेफोरबायदि होननानै मा होनो बुंनानै होसिगोन। बैनि जाउनाव माने बै खोमसि फोथायनाया माने नोंगौ साननानै माने गुबुनाबो नोंगौ साननानै माने बै फोथायनानै लायो आरो। माने बे सासेया अजा मार खोमा नङाब्ला मानो मुलि हरो बेफोरबायदि होननानै। माने बेफोरबायदि फोथायनायखौ जों दिनै सिमबो माने बे खोमसि फोथायनाया माने दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव दं होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथां। नोंथाङा बे खोमसि फोथायनायनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा?
खोमसि फोथायनाया माने बेथ' खोमसि फोथायनाया जेनेबा गोदोनि फ्रायनो माबा सोलिबाय थानाय आरो गोदो आबौ आबैनिफ्रायनो। माने जोंना बिदिनो माने खोमसिफोर बिदिनो नंखाय बाथ्राफोर बा नंखाय मालायनि नंथारि बाथ्रा बाथ्रा खोनानायफोरखौनो माने नोंगौ बिदि साननानै फोथायना लायो आरो ना माने बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो माबा मोनसे नंथारै बाथ्रा बुंनायफोरखौनो बिदिनो नंगौ सानना लाना बिदिनो दायनिगिरि खालामो आरो बिदिनो नंखाय बाथ्राफोरखौनो बिदिनो नंथारै बाथ्राफोरखौनो आरो बेबायाददि आरो गो गोदोनिफ्रायनो जेनेबा बुंनो थांङोबाथ गोदोनि समावथ' बिदि जि थांबाय थांबायमोन आरो बिदि खोमसि फोथायनाया आरो ना दाथ' एसे जुगा सोलायबाय नालाय दा बेबायदि माबाला फोथायजालामोन आरो खोमसि फोथायनाया नाथाय दाबो नुनो मोनोदि माने गोदोनि ओमखै दाबो माने खोमसि फोथायनाया दाबो जोबनो थांङाखै आरो नोंथां माने जिबादि गोदोबो खोमसि फोथायोना दाबो बेबादि बिदिनो खोमसि फोथायनाया दंबावो आरोना एसे एनै खना खनलानो बिदिनो माने उम नंखाय बिदिनो मालायनि खोथाफोर लानानै बिदिनो माबा लानानै बिदिनो सोरखौबा एरनाय सोरखौबा माबानाय बेबायदि खालामलायो आरो ना गावजों गावनो खोमसि फोथालायनानै माने।
औ औ नंगौ नोंथां।
गोदोथ' गोदोथ' गोदो जेनेबा बिदि फरायनाय मानाय गैया नालाय बारा मिथिया नालाय ओंखायनो बिदि खोमसि फोथायलायबा दाथ' जेनेबा गासिबो रोंगौथि गोरों गोरा जाजोब्बाय नालाय बिदिनो फरायनाय माननाय लिरनाय मानायाव बियो दाथ' एसेबां बिदि खोमसि फोथायलायनाय जालामोन आरो। जेनेबा गोदोनि माबाखौ लानानै आरोना।
औ नंगौ माने दाथ' माने औ
बेनि फारसेथ' बारा इसिबां गो गोथौयै मोजांङै मिथिया आंङो माने जा मिथियो बेखौनो एसे एनै बुंबाय आरो जेनेबा नोंथांङानो जुदि मोजांङै मिथिबा एसे मोजांङै फोरमायना होदो खोमा।
औ आंबो मा होनो बांद्रायखौ मिथिया आरो माने जाखिनि खोनाबोदों बा मिन्थि मानो जाखिनि मा होनो सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय खोनादों बेखौहाय आं बुंनोसै नोंथां। मानो होनोबा जों बे सुबुं फोथायनाय बा खाना फोथायनाया माने बेफोर फोथायनाया माने बै गामि ओनसोल बा जेनेबा बिथोर जायगा बे फोराव जायो होननानै दासिमबो जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां माने गोदोनि समनिफ्रायनो माने जोंनि बर' सुबुं माहारिया माने हाजो हाला बा हादान जायगाफ्राव थानानै मोजां मोनो नंङा होमबा नोंथां माने फोरजोंनि माने हादान बा गामि गोदान ओनसोलाव माने बैफोर फोथायनाया सुबुं फोथायनायफ्रा माने बांसिन जायो होननानै जों फोथायनाय बुंनो हायो आरो नोंथां माने मानो होनना बुङोब्ला माने बै फोर जायगाफ्राव गोदान जायगाफ्राव माने मानसिफ्रा माने गावजों गाव माने हा माने हादान जायगफ्राव माने हाफोरा बुरजा बुरजा जायो नंङा होनबा नोंथां माने बैफोर हानि थाखाय बा सम्पतिनि थाखाय माने बैफोर खाना फोथायनाय बा दायना हमलायनाया जायो होननानै जों बुंनो हायो नोंथां। माने जोंनियावथ' माने दिनैनि मुगायाव माने जों इफोरबायदि फोथायनायखौ दिनैसिम माने जोंनि गेजेराव थानाङामोन होननानै जों बुंनो हायो नोंथां मानो होनोबा जोंनि जोंनि सुबुं माहारिया दिनै माने गोदोनि बायदि नंला माने जाम्बा जाम्बि मानि इफोरबायदि इडुकेसन गै माने सोलोंथाइ गैयिबो नंला जोंनि गेजेराव माने सुबुंफोरा माने गोजौ थाखोआव माने गोजौ सोलोंथाइ मोननाय जाबाय नंङा होमब्ला नोंथां माने बेफोर मा खाना फोथायनाय बा दायना हमलायनाय बा दायनिया बुथारनाय बेफोरबायदि गामिनिफ्राय बैकत खालामनानै माने गुबुन जायगायाव होखारहरनाय बेफोरबायदि थानो माने दिनैसिमबो थानाङामोन आरो बैफोर खाना फोथायनाय बा दायना हमलायनाया मानो जायनि जाउनाव माने दिनैसिमबो जोंनि सुबुं माहारिया माने मा होनो बे खोमसि फोथायनाया खारनानै थाङाखै आरो जाउनाव बेखौनो जों बुंनो हायो माने।
मा होनो दायना हमनाय माने लोमजायोबाबो माने गोदोनि समावहाय जेरैहाय माने क्टर इफोरबायदि गैयामोन मानो लोमजानाय साजानायफोर जायोब्ला माने बेमार आजारफोर जायोब्ला माने जों गामियावनो डक्टरनाव लाङा लाबानो माने गामियाव नायनानै बा बेफोरबायदिखौ बुंनो हायो आरो जों जेनेबा जों सासे मानसिया माने सासे मानसि खौ जेनेबा बिस गोनां जिबौ जिबौआव ह माबा अरबाय जुदि बै बिस गोनां जिबौखौ माने डक्टरनाव लाङालासिनो जुदि माबायोब्ला मा होनो बेनो गामिनिनो माने हाग्रानि मुलिफोर होयोब्ला माने जों बोरै फोथांनो हानो जेनेबा बिस गैयि बिस गोनां मुलिखौ बिनि जेहेरखौ माने जों दिहुननो थाखायबा जों डक्टरनाव लांनांगोन नङा होमबा नोंथां ने जायनि जाउनाव बै मानसिया माने सुबुंफ्रा माने बे मानसिया थैयोब्ला माने बेनो दायना बेनो बुथारबाय होननानै बुंनानै माने मा होनो होखारहरनायबा बे मानसिखौ बुथारनाय बे जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां आरो बिदिनो गोबां मानसि लोमजायोबा माने जुदि एसे एनै लोमजानाय साजानाय एबार जोंथ' मिथिंगानि फ्रायनो मुलि मोननो नङा होमबा नोंथां माने बै मिथिंगानिफ्राय मोनो जेनेबा जों उदैफोर सायोब्ला माने जों खिफि बेन्दों बा मा होनो सफारि बिलाइ बेफोरखौनो देनानै लोङोबा हामखायो नङा होमबा नोंथां जुदि बैखौ माने सासे मानसिया बेफोरबायदि मुलि देनानै हरोब्ला माने बैजों हामोब्ला बेखौनो बुंसिगोन मानसिफ्रा माने बे मानसिया माने अजा मार‌ इफोरबायदि होननानै फोथायनाया जायो आरो जिहेथु जों बैफोरखौ माने अजा नंलायाबाबो माने जों गाव गावनो बेफोर मुलिखौहाय देनानै बा बिदै रोसि सेबनानैहाय जों लों लोंनो हायो लोंनानै जों जोंनि देहाखौ माने फाहामथाय होनो हायो जायनि जाउनाव माने बैफोरखौ माने अजा साननानै माने मानसिफ्रा बैफोरखौ माने खोमसि फोथायना लायो आरो माने फोथायना लायो बे मान सेया अजा होननानै जाउनाव माने बेफोरबायदि जाथाया जा दिनैसिमबो जानानै जाहोयो होननानै जों बुंनो हायो आरो माने गामि ओनसोलफ्राव बे जाथाया दिनैसिमबो जानाय खौ जों खोनानो मोनो आरो दिनैसिमबो जाबाय थानायखौ जों मोनथिनो मोनो आरो बेफोरखौ जों होबथानो थाखाय माने जोंनि सुबुं माहारियानो माने गाव गावनो मा होनो जयै खौसे माबालायनांगोन आरो अब्लासो माने जोंनि बे खाना फोथायनाया जोबनानै थांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथाङा माइ बेनि औ बुंलाय
थिं जेनेबा दासिमबो खोमसि फोथायलायनाय बिदिनो नंखाय बाथ्रा माबालायनाया जेनेबा माबादियै नोंथांमोननिथिं
औ जोंनिथिंथ' दा बेफोरबायदि इखो मानो खोमसि फोथायलायनायखौ गैथ'वा होननानै बुंनो हायो नोंथां माने गोदोनि समाव दंमोनब्लाबो नै दिनैनि समाव माने गैला होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां माने गोदोनि समावबो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जादोंमोन आरो दायना होननानै माने गामिनिफ्राय होखार हरनाय बा गामिनिफ्राय होखार हराबाबो बैखद खालामनाय बेदिनो बुनाय बेफोरबायदिया दंमोन आरो गोदोनि समावहाय दिनैनि समावहाय जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनाखै आरो खोनानोबो मोनाखै नै दिनैनि समावहाय औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैफोरबायदिखौ खोनानो मोनोबा बा खाथि खाला ओनसोलफ्राव बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौ खोनानो मोनो नामा नोंथां?
जोंनिथिं खोनानाया बिदिनो सम सम खोनानो मोनो आरो नोंथां। मानोना बिदिनो माने गोदोनि आबौ आबैफोर माबा नालाय बिदिनो माने सोर बा माबा मोनसे लोमजानानै माने एसे गिदिर लोमजाना माने डक्टार फोरनाव लांब्रबनो हायाबा मानो हायाबा माबाया थैब्रबा माबा मोनसे जादों थैब्रबा माने बेफोरखौनो सोरबा माबा मोनसे बानायदों सोरबा माबा मोदाय माबा हमदों होनना माने खोमसि फोथायनाय दाबो एसे दंबावो आरो माने जोंनिखै बेबादिनो माने मालाबा समावथ' बिदिनो दाथ' नै गरम बोथोर गरमजों बादिनो सोरबा सोरबा बेमार जाखांनानै बिदिनो डाक्टारफोरनाव लांस्लाबनो हायि बिदि मानो हायि जायोना बेफोरफोरबो माने बिदिनो लांस्लाबनो हायियाव बिदिनो बारा जानानै बिदिनो जिउ गोमानांगौ जायोबा बेफोरखौनो सोरबा माबा मोनसे खामदों मादों होनना खोमसि फोथायनाय माबा दं आरो। आरो बिदिनो समाव माने जोंना माने ओरैबायदि माने लोमजानाया माने मोननै मोनथाम जाबना जायोना जायनि जाहोनाव माने डाक्टरनि मुलियाबो खामानि होआ जायोना आरोना। बेफोराव माने अजाफोर बायदिसिना नायो आरो माने खोमसिना माने अजाफोर होनबा बिदि मा फुजा बिदिनो बायदिसि ना मोदै माबादों होननानै होलाबायनाय दं आरो माने दासिमबो जोंनियाव माने
औ
औ
दासिम बेबादि खोमसि फोथायनाया दं आरो एसे माने इसिबांथ' गैला माने सिगांनि बादि गोदोनि बादि गोदोथ' जेनेबा बिदिनो डक्टरबो गैया जाहैबायमोन नालाय डक्टर थाबो बिदिनो गोजान गोजानाव थांनांगौ जाहैबाय नालाय दाथ' जेनेबा खाथियावनो बिदिनो गामि खाथिफ्रावनो बिदि सेन्टारफोर इदिबा हाथायफोरावनो डक्टर मोनजोबो नालाय फिसा फिसानो। मेडिकेल बिदिनो मुलिफोर माबा मोनसे जाबाबो लायब्रडनो हायो नालाय। ओमफ्राय नाता तान दाबो माने इदिनो एसे एनै दं आरो माने। ओ माने एसे लोमजाबा मा माबा माने बांसिनानो फायानो माने अजाफोर बिदि हमनो नागिरो आरो माने माने डाक्टारखौ नायग्रोआ लेसेनो बिदिनो माने अजा बिदि माबाफोरफोरखोसो हमगोरो आरो माने बिदिनो फुजा बायदिसिना होलाबायो आरो माने
औ नंगौ नोंथां ओमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा ओमबा नोंथां जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नोंथां माब्लाबा फोर सम मोनोबा खाबु मोनोबा फिन रायलायफिननोसै होननानै जों सानो आरो नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।